औ खोनादों औ खोनादों नोंथां ओरैनो औ नोंथांनि खल हरनायनि जाहोना।
अ आंनि कल हरनायनायनि जाहोनानो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नंगौ नों
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोङो माने जों सुबुं माहारिया गोदो माबायदि थांना थाहैयोमोन आरो दानि जुगाव माबायदि थांनानै थायो आरो मोनसे थांना थानायनि राहाफोरा माबायदि सोलायबोदों बेनि सोमोन्दै सावरायनोमोन।
औ नंगौ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो।
औ गोदो गोदाय जोङो सुबुं माहारिया ओ मैहुर खालामनानै रायजो जाबोदोंमोन बेबायदिनो जोंनि थांना थानाय औ। जोंनि थांना थानायनि राहाफोरा एसे आलदामोन आरोना ओ जों जे जै आबाद मावनाय समाव जोङो मोसौजों हालेवनानैसो आबाद मावोमोन आरो नाथाय जोङो दानि जुगाव मोसौनि मोसौजों हालौवनायनि सोलाय जों ट्रेक्टर बाहायो। बेबायदिनो जोंनि आबाद मावनानै जानाय जा थांना थानाय राहा बियो जों बेखौ जों सोलायनाय नुदों आरोना।
औ नुदों नंगौ थारैनो नोंथां।
औ औ बेनिफ्राय जोङो दा ओ आबाद मावनायाव जों गुबु ओ बु गोबांखौनो जों सोलायनाय नुदों हालेवनायल' नङा जों माइ हानाय नानाय ओ नि बेलायावबो जोङो सोलायनाय नुदों गोदो माइखौबो नानानै माइखौबो नानानै जोङो ओ न'आव लाबोनानै जों मोसौजो मोसौजोंसो नायोमोन आरोना नाथाय जों दा औ दा जोङो मेसिन बाहायनानै बेखौ नानाय जायो औ। बेबायदिनो जोङो गु ओ गोबां रोखोमनि सोलायनाय नुदों बेल' नङा जोंनि आथा ओ हान्थिनाय हान्थिनाय राहा लामाफोराबो ओ गोबां सोलायदों आरो गोदो जोङो औ जों फरायसालियाव थाङोब्लाबो ओ जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन बेबायदिनो ओ माखासे लामा फोराव अखा एसे हायोब्लानो हाब ब्रु जायोमोन बेबायदि आरोना ओ बेबायदिनो ओ
अब्लाथाय जेरै ओ गोदोनि दिनाव जों मैहुर खालामनानैसो जोङो संसारफोरखौ जाबोदोंमोन आरोना जों बे फोरखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोबा जों मैहुर खालामनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे औवाखौनो जंफार बानायनानै जेरै जोङो ओ बे औवा खौनो जंफार बानायनानै जोङो मैहुर खालामनाय जेरै जोङो ओ दाउ अमा मोनाब्लाबो जों जंफारजोंनो खुबैख्लायनानै जेरै जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय आगोलनि दिनाव जोङो गोथां
औ
औ औ
औ
औ
औ
जेरै बुंनो दाउ अमाफोरा ओ अन्थाइदों अन्थाइ बुजाबनानै जेरै दाउ अमाफोरा बे